औ नोंथां खोनादोंना?
अ नोंथां खोनादों आं खोनादों आंनि माथोआ नोंथांसिम खोनाहैदों ना?
औ खोनादों नोंथां नोंथाङा दालाय माथो खालामदोंमोन नोंथां?
नोंथां माने आङो दिनै देवबारनि सम नालाय बेखायनो लामाजों ओंखारबोनानै बिदिनो खालबार खाथियाव जिरायगासिनो बार एसे हावा नांनायखाय बिथाङालाय दालाय मा खालामदों।
अ आंबो नै ओरैजाय दसे लामाजोंसो थाबाय थिंलाबायदोंमोनलै न'आव थानो बानायखाय माने कारेन्टबो गैयालै हरावहाय अखा हानायखाय माने कारेन्टखौनो अबा गारजि जादों ना मादोंथाइ कारेन्ट बानायदोंसो खादां बेखायनो कारेन्ट गैयैखाय गरम मोनदों। बेमाने लामाफोरजोंसो थाबायथिंलाबायदों आं दसे दिनै उम ओंखाम जाबाय नामा नोंथाङालाय?
अ बिथां ओंखामाथ' जानाय जाथ'वाखै ओरै दिनै जोंना माने एसे लेट जागोन मानोना जोंनि देवबार ओंखायनो खामानि दामानि गैया बेखायनो आङो‌ साहा लोंनानैसो एसे बेरायफैदों बिथांलाइ ओंखाम जाबायमोन?
अ आं जाबायमोन जानाया बे बिथां जानानैसो माने दसे बेरायफैबाय आरोना ओरैजाय लामाथिं थाबायबोदों।
आतसा आतसा
उम नोंथाङाथ' दा फ्रिना नोंथां?
औ फ्रियाथ' फ्रि बिथां बिथाङा जानो हागौ टपिक मोनसे लाना फैदों बेखायनो सावरायनानै फैदों दे बिथाङा फोरमायनो हागोन।
औ आं टपिक मोनसे लाना दोन्दो आरोना फिसा माने एथंबांबो गिदिर नङा माने ससे ओरैनो बिथां उम माने। इलेक्ट्रिकनि ओमफ्राय मोनसेया सलारनि आरोना इलेक्ट्रिक ओमफ्राय सलारावहाय मा मा दिफ्रेन्ट दङ
ओ ओ
उम आंथ' माने सलारखौ एथ'बां मोजां फोरमायनो हानाय नङा जाहैबाय नोंथाङा एसे एनै फोरमायहरदो मिथिनायखौ आं ओरै इलेक्ट्रनिकखौ फोरमायनोसै आरोना नोंथां
औ जागोन दे बिथां जों गावजों गाव खोन्थालायबासो मिथिलायखागोन नालाय ओंखायनो बिथाङा जेरै इलेकट्रिकनि खिनथागोन इदिनो आंबो सलारनि खिनथा लांनोसै अनानै। अन्नानै बिथाङा दायो जागायजेनदो नामा।
उम माने
हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ खोनानो मोनाखै माथो बिथां। खोनायाखैलै हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ सबकास बा रिजेक जाजोबाय आंना। हेलौ खोनायाखै बिथां उम नोंखौलाय सोर दखान उनाव थाहैनो होनाय। हो हेलौ रिजेकसो जाखागोनलै जेरैबाबो एयो रेजिकसो खाइयो नों ओरैनो सिख्रि थानायालाय अबाव फाग्ला सेल